औ नोंथांनिसिमबो।
उम बरथ'मान माबायदि बोथोरफोरा?
दासान्दि मोजाङानो बोथोरा ओ सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बेबायदिनो दोमैलु बोथोर आरो
ओम ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा जालांबाय
औ जाखांबायबो आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
उम उम दे होमब्ला नोंथाङा सम होनो हायोबा मोनसे थ बिसयनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होनना सानबाय बे समाव सम होनो हागोन नामा नोंथाङा? दे अब्ला फिथाइ जानायनि सायाव फ्रिसनि सायाव जोङो रायज्लायनो ने गुसुं सम ओरैनो नोंथाङा फिथाइ सामथायाइ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
ओ फिथाइ सामथाइ जानानैथ' मोजां मोनो नोंथां। जेरै ओ थाइजौ फिथाइफोरखौ जानानै ओ मोजां मोनो आरो
उम उम उम। ओरैनो मा मा फिथाइफोरा फ्रुइट्सफोरा एभेलेबल नोंसोरनिथिं?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' बोथोर लाना बोथोरसो फिथाइ जायो नालाय बिदिनो ओम फिथाइआ जोंना जोंनि ओनसोलावहाय थाइजौ फि थाय मोनो खान्थाल मोनो लिसु मोनो लिथिखु मोनो। बिदिनो बैग्रि बो थोराव बैग्रि मोनो जलफाइ बोथोराव जलफाय मोनो बेफोर फिथाइखौ मोनो आरो
उम उम उम ओरैनो नोंथाङा फिथाइ सामथाइ जानायनि सायाव फंनैसो गुसुंबाबो होननो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां‌ ओ जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव लकेल फिथाइफोराथ' बेफोरनो जेरैहाय बैग्रि थाइजौ खान्थाल रैमालि बा आनारस ओ बिदिनो ओ लिसु बेफोर फिथाइखौ जोंनि ओनसोलाव मोनो बा जों बे फिथाइफोरखौ बोथोर लाना बोथोर मोनजायो आरो बिदिनो आंनि फिथाय फोरखौ जोङो ओ गोथां समावबो जों बेखौ ओ खाजि जानो हायो ज'नो। जों खाजि जानो हायो आरो गोमोन समावबो। बे गोथावाथ' जबोर गोथाव गोदै जायो गोमोनबा मोनो। बा बेखौ जों जानो हायो आरो बिदिनो। दाथ' खान्थालबो दङ दानि बोथोरा खान्थालनिबो बोथोर। जेरैहाय खान्थाल जायोब्ला। गरम जाय। अब्लाबो ओ बेनि गोथावखौ जों जानो। गोथावनि थाखाय जों बेखौ जायो आरो जेरैहाय ओ माइ गायनायफोरावबो बे खान्थालखौ जों खान्थाल गोथांखौ जों ओ संख्रि बानलु होनानै माइ गायनाय फोरावबो जायो आरो बिदिनो ओ खान्थाल गोमोनखौबो जायो आरो खान्थाल गोमोननि बेगरखौ बा खान्थाल गोथांनि बेगरखौ जों ओंख्रिफोर जानो हायो आरो बिदिनो ओ आनारसफोरखौबो जों जानो हायो आनारसफोरनि थावनायाबो एसे गोथाव गोदै आरो मोनोब्लाथाय गोदै जायो बिदिनो जोंहा फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोननाय फिथाइफोरखौ जों गासै फिथाइखौनो जायो आरो बिदिनो हाथायफोराव बा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय फिथाइफोरा जाहैबाय जेरै आपेल आंगुर बेफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोर दङ बेफोरखौ जों हाथायफोराव बायनानैबो लाबोनाय जायो बा जानाय जायो जेरैहाय नासपत दि बेफोरखौबो जों हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बिदिनो जानाय जायो आरो
उ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर फिथाइनि फिथाइफोर दङब्ला बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथाइ मोनो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ दे हागोन दे जोंनिथिंबो बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइ मानो होनबा मा होनो गामि जायगा जोङो गामि जायगायावथ' माने बहुद बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरा बुहुत एभेलेबल थाखायोखा जायनि न'खराव थाङोबाबो गासैखौबो नङाबा फांसेबाबो फिथाइनि दंफांखौो जों नुनो मोनथारखायो जेरै दायो दायो जिहेथु गरम बोथोर गरम बोथोराव मेनलि बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस लिथुखु बेबायदि गोबां फिथाइफोरखौ मोनखायो आरो बेबायदिनो बे फिथाइफोरख जानानैबो जोङो मोनसे मा होनो बोलोखौबो जोङो मोननो हायो जानायजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जोङो गामिनि फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय बांसिन मोजां मानो होनबा
औ
जेरै गामिनि फिथाइफोरा जाबाय समजों लोगोसे सम बायदि मोनो आरो सम बायदिय मा बेबायदिनो जोङो बिखौो हाननानै जानो हायो
औ नंगौ
नाथाय जेब्ला जोङो बजारफोराव टाउनफोराव फाननाय जुदि फिथाइफोरखौ जोङो जायोबा बे फिथाइफोरखौ बहुद गोजान जायगानिफ्राय लाबोनाय जायो आरो बे फिथाइफोरफोरखौ जे समाव हानदोंमोन बे समाव बे फिथाइखो गोमोन अबस्थायाव हानाय जाया
औ नंगौ
मानो होनबा बिखौ बिखौ गोजान जायगानिफ्राय गोबाव गोलाव लामानि गेजेरजों लाबोनो थाखाय बेखौ गोथां आरो एसे सम जाय मोननायनि सम जायैनि सिगाङाव ना होननाय जायो आरो जेब्ला जोङोार जेब्ला जोङो बजार फोराव बायो बै समाव बे फिथाइफोरा मा मोनसे गोमोन महर बायदि लाफैयो अब्ला जों आं सानो जोंनि गामियाव मोननाय फिथाइफोरा बांसिन मा होनो फ्रेस आरो मा होनो मोजांसिन होननानै आं सानो मानो होनबा सम बायदि बोथोर बायदि बे फिथाइफोरा दंफाङाव थानानैनो रानानै बे फिथाइफोरा मा मोनसे गोमोन बेबायदि मोननायसिम दंफांनो थानो मोनो
औ नंगौ
आरो बेबायदि फिथाइफोरखौ जायोबा जोङो देहायावबो मोनसे मोजां बोलोफोरखौ मोननो हायो
औ हायो
दायो जेरै थाइबें बेबायदि वाटार मिलनफोराबो एभेलेबेल
औ औ नंगौ
दाथ' दायो जिहेथु गरम बोथोर गरम बोथोर बोथोराव गोबां समावनो जोङो मा गोलोमो आरो गोबां समावनो जोङो मा दसे सम थाबायबाबो दसे सम खामानि मावबाबो जोंनि देहानिफ्राय गोलोमदै गरनानै दै दैया बाहेर जायो
औ नंगौ
आरो डाक्टरफोराबो रिसार्च खालामनानै बेखौ मिथि थिदों जे मानसिनि देहायाव सिक्सटि सेभेन्टि पारसेन्ट दै थायो आरो जुदि बे दैफोरा जुदि मानसिनि देहानिफ्राय गोजान जायोबा मानसिया दिहाइद्रेसन जायो
अ
आरो बेबायदिनो खर' सानाय खर' मिदिंनाय दुरबल जानाय बेबायदि मेंनाय बेफोरो मा होनो मानसिया मोगा मोगि जानो गोनां जायो
औ
अब्ला अब्ला बै समाव जोङो बेबायदिनो वाटारमलनफोर दङो थाइबेंफोर दोङ बेफोरफोरखौ जोङो जानानै दसे समनि थाखायबाबो देहायाव मोनसे बोलोखौ जोङो लाबोफिननो हायो आरो
औ नंगौ औ नोंथां
आरो दानि समावथ' बहुद बेबायदि इजि प्रसेसफोर दोङो
औ औ
जेरै बुंनो थाङोब्ला नों मिक्सार ग्रेन्डारफोरा दोङो दा गोबां समावनो फिथाइ सामथायाइखौ मानसिफोरा जानो बायो
औ नंगौ
जानो गोसो जाया नाथाय बिसोरबो फिथाइ सामथाइनि माबाखो भिटामिनखौ देहायाव लानो हायो जेरै मा होनो बेबायदि ग्रेन्न्दारफोराव मिक्सारफोराव होनानै बेखौ मा जुस बनायना नै लोङो लोंनानै बेबायदिनो जुस बनायना लोंनानै मोनसे मोजां बेबायदि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ बेखौबो मिथिनो मोनबावो जे मानसि देहायाव गोबां बेबायदि भिटामिन भिटामिन आरो आरो निउट्रिसननि प्रटिननि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोङो माखासे माखासे फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जों मोननो हायो होननानै जों मिथ थिनो हायो बेयावखायनो बेयावखायनो जोङो फिथाइ सामथाइखो जाथारनांगौ आरो फिथाइ सामथाइयाबो जोंनि देहायाव माखासे नांगौफोरखो लागतियाल प्रयजनिय बुस्थुफोरखौ पुरन खालामनो हायो।
औ हायो।
फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो जोङो बोलोखो लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो दा जेरै नोङो दैसो होनलांबाय बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस। बेफोर गासै फिथाइफोरा जोंनि गामिफोराव एभेलेबेल बर्थ'मान। गोलोम बोथोराव।
औ नं
बेखायनो बजारनिफ्राय बायना जानायनिख्रुइ जोङो गामिफोराव मोननाय बेबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जायोबा
जोंनि देहानि थाखाय बांसिन साबसिन होननानै आं सानो।
औ औ।
अब्ला बे समाव नोंदों रायज्लायनानै बुहुत मोजां मोनबाय मानो होनबा जोंहा स समाबो जाबोबायनो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय बेबायदि माखासे आं मिथियै आं बेबायदि बुजियि बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोननो हाबाय आरो मोननानै नोंथांजों रायलायनानै बहुद गोजोननाय थाबाय आरो आसा खालामबावदों उननि समफोरावबो बेबायदि मोनसे मोजां बिसयनि सायाव नोंथांदों सावरायनो मोनगोन आरो सावरायनो हागोन होननानै।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जोंहा समाबो जाबाय अब्ला जोङो दोनथ'नो हासिगोनदां ने
औ औ हासिगोन नोंथां।
अ दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।